अ जाखांबाय
ओ जाखां खांबाय औ नै
मा ओंख्रि जाखो
ओ अमा बेदर दालि
ओ अमा बेदरजों दालिजों खनसेनो संदों नामा
खनसेनो नङा अमा बेदरजों आलुजों ओमफ्राय दालिया आलदा जहल
ए आतसा माबायदि जोंना बो आं अमा बेदरजों फटलजों संदोंमोनलै
ए
अमा बेदरजों फटलजों एसे गोथाव जादों जानायालाय
औ
एखमबा एखमबा गोदान गोदान ओंख्रिजोंबो माबानि नायनाय नांगौना गोथाव जागोन ना जाया बेबायदि आरोखि
ओमफ्राय ओरैनो दिनै अबावबा थांदोंमोन थाङाखिसै जेरावबो
दिनै थ' जेरावबो थाङाखै बासुगावआवनो बेरायदों ओरैनो लोगोफोरजों
लोगोफोरजों
औ
दासान्दि ओरैनो अखाफ्रा माबायदि हागासिनो दं
अखायाथ' हागासिनो दसे हायो दसे नागारो जायगा जायगा हायो मैयाबो क'क्राझाराव थांबाय फुङाव थांबाय जोंनिथिंजाय सानदुं दुंबाय फुङाव हरै क'क्राझारथिं अखा लामा ससेनिफ्राय फैफिनांबाय सो ओमफ्राय
उम उम उम बेबो मोनसे जारलाया
उम।
नों साम' ओंख्रि संनो रोंना रोङा?
साम'ओंख्रिखौ आं संनो रोङालै आदै जानोल' लायो
जानोल' रोंगौ।
औ सबाइजों साम'जों ओंख्रिया बेदरल' संफेरबाय आङो। दालि अमा बेदर। दालि अमा बेदर, आलु फाजा,
ओ- ओमफ्राय दासिमाव जेनेबा बे थास' आइथिंफोरखौ संफेरना संफेराखै?
आं संफेराखै।
संफेराखै?
ओहो जानोबो बायो आं गोरान गोराननि एवाब्ला जा या
नंगौ ओ मोजांथ' दाउजों संबा बिराद गोथाव जायो दाउजों ओमफ्राय औ औ दाउ बेदरजों गोथाव जाथारो। नाजोंबो गोथाव जायो उम। मोजां। ओ थास'आइथिङा आरो नंग' उम आरो बै मेवाया मेवाया मेवाखौ लाबो दो लाबोनानै दोन नायावबो ओ माखासे मान फ्रा बेखौ बारै दोननांगौ गोबाव समसिम दोनो। प्रिजार्भ खालामनानै माबाखौ गोबाव समसिम दोनो आरो थारमाने जेलानो जानो गोसो जायो अब्ला दिहुनबाय अब्लानो संना नै जाबाय आरो। दा बेबायदि दोननानैबो जा जानो हायो। दा जोंनाव गोबां माने मैगं थाइगंफ्रा एखमबा सेवनानै थाङोना बै सेवना थांनाय माने जेला बोथोराव जों गोबां मैगं मोना होमबा बे मैगं मोननाय सम समावहाय जोङो बेखौ दोनथुमनो रोङियावहाय जोंना गोबां मैगं थाइगंफ्रा सेवनानै थांजोबो
उम उम।
दा खोथाया जाहैबाय दा जोङो माखासे खाद' आयत आयदा माने आदबफोरखौ जों मिथिया आदबफोर मिथिनो थाखाय जोङो बै मैगं थाइगं फोर जों बोरैहाय दोनथुमनो हायो बोरैहाय सेवनायनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो बेफोरखौ जोङो गोबां जिनिखौ दासिमबो मिथि गौ दंबावो आरो ओम हमनानै लादो जेनेबा जों बहुत फिथाइ मोनबाय आरोखि जेनेबा थाइजौ फिथाइ हमना लादो थाइजौ फिथाइया बहुद सिरि दिंलायनो बहुद थाइदोंलायनो दालाय बायलायनो नागिरनाय अब्ला मा खालामो जेनेबा गोबाङानो जेनेबा थाइजौफोरखौ आसार आसार बानायबाय होमबा थाइजौ आसार बानाय आसार बानायनानै आसार बानायनानै दोनबाय दा बेफोरो माने जा जाबाय हला नङ होमबा दा बे बैदिनि आरोखि आरोखो आरो नै दा आंथ' दा माबा खालामबावोसो मा होनो बै फिथाइ सामथायाइफोरखौ जेनेबा दाम खमनि मोनोब्ला बेखौ बायबाय बायनानै ओमफ्राय दा नै माबासो खालामबावो लोंग्रासो बानायबावो।
ए जुइस बायदि?
औ औ औ बेबायदि आरो थारमाने नोंनाव मोन गासिबो जिनिसानो ओरैनो गारगारग्रा गैला आरो नोङो मोनसेबो जिनिसखौ गारनांला दा ओखायनो जोंनाव जि जिथु गामिफ्राव दासिमबो बेनि सोमोन्दै गोबाङै मिथियाना? जे बेखौ बोरै खालामनांगौ जेब्ला गुबुना बेफोरखौ दोनथुमनानै माबा मोनसे खालामनानै फानो जों बेखौ उल्था बायनानै जाफिनसै आरो दाम गोसा होनानानै बेसेन गोसा जाना बायनानै जाफिन नांगौ जायोना।
औ।
बेबायदि आरो जेनेबा नै खान्थालनि बोथोराव खान्थालनि बोथाबो खान्थाला मोनो सै नङा होमबा? खान्थाला मोननानै सिरिलांजोब सै थाइजौनि बोथोराव थाइजौआ मोननोसै सिरि गारलांजोबनोसै।
औ।
नङा होमबा? दा बेखायनो आरो दा बे खान्थाल थाइजौ फ्राबो सिरि गारलांजोबोसो मोनाम लां गासै जायगाफ्रा जुदि जों बेफोरखौ एकदम बोथोर बोथोरावनो जुदि मोजाङै माबा खालामनानै दोनथुमनायनि बेबस्था खालामनानै लानो हायोबा जेब्ला मानि जोंनाव गारजानाय मोनसेबो जिनिसानो गैला आरो।
औ।
आरो आंथ नुबावो बाय नै जेरेखम दाथ गेरेबा गेरेबा बाजाराव ओंखारो हाथायाव ओंखारो हाथायावबोथ गोबां दाम जेनेबा दस थाखा नो बार थाखानो फन्द्र थाखानो बिस थाखानो बेबायदि आरोखि दामफ्रा। दा ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय जोंनाव आरो गामियाव मा जाबावो ओरैनो मोननानै सिरि गारलांला जोबो ना
उम।
खानानै फानहैनोबो समानो गैया। बिदि जायो दा। दा जायनि थाखाय जोङो माने गोबांथार जिनिसखौ जोंनाव थानाय हिसाबै जोङो बेखौ मा खालामो एगदम ओ माबा ओरैनो आद्रि खालामगारजोबो आरो आद्रि खालामो आरो दा बेबायदि बेआरोखि दाखाय बेखौ आद्रिनिफ्राय बोरै जोङो रैखा खालामनो हागोन बिनि सायावबो एसे सिन्था दा उथि जानाय बायदि मोनदों आरोखि
अह औ
दा नोंसोरनो सानांसिगोन बेखौ बोरै खालामोब्ला खालामनो हागोन जेनेबा खौ दोनथुमनायबो जागोन आरो बांसिन बेसेनावबो फाननो हागोन आरो जानायावबो नांगौबायायदि जानो हागोन खारन माने बिदि दोनथुमनायनि आयदो आदब खायदाखौ जुदि मिथियोब्ला बेखौ मोनथि नै लोगो लोगो मा खालाम हाबायनो बोथोरफ्राव मोनफ्रामबो जेनेबा जेनेबा हमनानै लादो जिनै दान जिनै दान माने बोसोर से बोसोर औ एकदम जेब्लानो नांगौ अब्लानो जानो हाबाय नोङो दोनथुमनानै दोनोब्ला बेबायदि आरोखि आरो नों जुदि दोनथुमनानै दोननो रोङाब्ला अब्ला नोङो बै बोथोरखौ नेनांसिगोनलाय
उम
नङा होनबा
औ
दा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो माने जोङो दाथ' गोबांथार जायगायाव मालाय बेबायदिनो खालामो दा जोंनि जायगायावल'सो जों जोंहा जोंनि जायगायावल'सो जों रोङा बारा नहा होमबा जोंनि जायगायाव गायावबो जोङ एसे माने माबाखौ खालामनांगोन आरो सोलोंनांगोन आरो जेनबा जोंनावबो जोंबो थाइजौ गायदों बहुद गोबां दं थाइजौ दं ओमफ्राय माबा दं बैग्रि दं बैग्रियाथ' जेबो जेबो जाय जेंना जाय खिन्थु थाइजौआ थाइजौआ एसे जेंना जादों थारमाने गोबां थाइबाय ना दाना थायनानै ना फोमोननाय जायो ना मानाय जायो दा सोरबा सोरबाया फोमोनबाय फोमोनाबो सेवलांजाजोब्बाय ए मारै फोमोनो बेखौ मिथिला बिराद लस जादों दाखालि उम बेबायदिनो थारमाने सेवलांजोबजाबाय राखायनो माने जेन'बा आरो ओनै सासेयाथ' मा होदों मुलि होनानै नि फोमोनदोंमोन
ए
मुलि होननानै फोमोननायाथ' जाजाथारा जाहैबाय
ओहो
बेखौ जानांगौबानो एकदम देहानिबो गोबां खथि दं
उम
दा बे आरोखि दा बेखायनो नै दाख्ललि थांबाय थांनानै बागानाव नायबाय दा ओमफ्राय खा माखासेयाथ' ओरैनो गावनानै सिरि गारलाजोबनानै दं। आमफाय बेखौ बागाननिफ्राय नैजि रां खरि होनानै जोङो माने गासै थामजि केजिसो लाना फैबाय आरो। ओ केजिसेयाव माबा जाहैबाय मा होनो नैजि रां होनानै लाबोबाय माने राजोबखा नाय आरो जास फोमोन नांगौला आं दा फोमोन फैबाय आरो। ओ बे जों गायनायखौ जोंहाय गायनाय बे आम्राबालि थाइजौआ बे थाइजौआ आरोखि। माने सासे न'खराव बेहाय बिगाथाम बिगाथाम गायहोदों नालाय जोङो।
औ
बेनो बहुत बुज्जा जाना दं मालाबा नों सम मोनोबा थांनो हागोन। गोन नायनो हागोन।
औ अबे जायगायाव
बे सान्थिफुरावहाय
औ सान्थि
फुरावहाय माखासे गामियाव औ माखासे गामियाव दङ। बे गामियावहाय जों बानायदों आरो। दा बेवहाय गासैहाय ओ ओ जोङो खामानि मावग्राफोर बिसोरो जाहैबाय सेजौ दाइनजि। जन।
ए।
सेजौ दाइनजि जन।
ओ ओ।
दा बिसोरो गायजोबबाय। हो गायनानै दा थां जेबो बोसोरनै जाबाय जोंना बियो। बोसोरनै एसे बारबाय जाय गिबि गिबि गाइद दोंमोन दा बिसिना फिथाइ मोनजोब बाय बोसोरसेनो थायखायो फिथाइयाबो बैग्रि बैग्रि गायनायाबो सासेया ओ माने थांनाय नै दाखोलैहाय स्नि रोजास स्निजि स्निजि रोजा मोनबाय सासेया सासेया दाइनजि रोजा मोन दोंदां उम बैग्रिया औ फाननानै बै गोग गोजाखौ गोजा गोजा गैया होमबा मोनसे मोननाय बायदि नुखाग्रा बे गोजा बैग्रिखौ माबाबाय आरो जि जोलैया लाबोबाय दा बेखौनो गायबाय जोङो बेनो बहुद मोजां दा
बेसि गुवार गाया खै बिगासो जागोन
ओ थिन बिगा बिगाथाम
बिगाथाम
ओम बिगा
बिगाथामाव स्निजि रोजा दाइन जि रोजा मोन्दों फाननानै
औ बिगाथामावबो देर बिघाया जाहैबाय थाइजौ देर बिघाया जाहैबाय बैग्रि देर बिघा बैग्रियावनो स्निजि रोजा
ए
दा बेयो आरोखि दा ओंखायनोथ' आंहा गोसोसो दं हा हु दंबाथ' बेखौनो गायनानै फुरा माबा खालामनो थाखाय
ओ
बेफोरजोंबो जिउ खुं राहा थांनो हायो नोंथ' गोबां बेखौ नायबाय थानाङाबो दांबाय थानाङाबो जेबो खालामबाय थानाङाबो
औ गायनानै बेरा दुमथेनानै दोनबानो जाबाय औ
बायरा दुमथेना दोनदो सम एसे एनै माबा खौ नायदो ओ ओमथाय जाखांनाय लोगो जाखांनाय लोगो लोगो हास'जोबनांगौ आरो
ए
हास' जोबदों ओफ्राय हास' नाय
दालायखौ हास'नांगौ
औ दाथ' नै खिलिफिनजोब्बाय नै दा माबायाव थायनोसैलैब्रा मा होनो अक्टबर नभेम्बर सुफ्रनि फ्राय सुरु जानोसै जानाया जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव फुरा मोनजानाय जाहैसै आरो बागानाव बेरायनो मोजां जा थादसै बेरायदो जादो हाबदो जादो बेबायदि आरोखि। जोंनाथ' उदै बुंखायो थांबानो बेरायहैबानो। प्रजेक्ट माने जायगायाव बेरायहैबा उदै थिम थिम जालायखायो आरो गावसोरनो माने जोंनो खालामना हैजोबनाय नालाय। गावसोरनो नैसार नैबे गोदै सार नै इखौ जा नै इखौ जा होननानै जायै जायै